औ
नोंथाङा फ्रि दङ ना
दङ
औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ
औ ओमफाय आङो दा नोंथांजों जानाय लोंनाय आयदानि सायाव ओ सावरायनो नागिरदोंमोन
औ
दा जानाय लोंनायखौनो होनब्ला दा जोंनिनो बर हारिनि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रि बेखौनो सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां
औ
अनला ओंख्रियाथ जोंनिनो दोरोङारि ओंख्रि जाहैबाय नालाय औ अनला ओंख्रिखौ ओ बानायनोनोब्लाथ जोंहा सिगाङावनो माइरंनि गोनांथि जायो ना
औ
दा नो नोंथांमोननि ओनसोलखैजाय बा नोंथांमोननियाव ओरैनो अनला ओंख्रिखौथ बानायनायनिथ बिदि बेलेग माबा गैया थेवब्लाबो नोंथांमोननिखैजाय ओ मा माजों अनला ओंख्रिखौ बांसिन जानाय खौ नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे
औ गिबियावनो ओ जोंनि जा जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनब्ला ओ माइरं एसे लानानै जोङो गिबियावनो माइरंखौ दसे समनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो बेखौ सोमनानै जोङो मोजाङै सुखांना लानायनि उनाव जोङो बेखौ ओ ओ थबसियाव देनानै लानाय जायो थबसियाव देखांना लानायनि उनाव जोङो औ अनला ओंख्रिखौ मादे मादे जायो होनोब्ला जोङो ओ दाउजोंबो जाजायो अमाजोंबो जाजायो एबा एम्फौ लाथाजोंबो जाजायो ओ दाउ बेदरजों माथ मारै जायो होनोब्ला जोङो दाउ बेदरजों जायोब्ला जोङो दाउखौ मोजाङै साफायै ओ सुना लानायनि उनाव गिबियावनो बेखौ एवफ्राम गोना लानांगोन बेखौ एवफ्रामना लानानै जोङो बोखांना दोननांगोन बेखौ बोखांना दोननानै जोङो ओ आरो जोङो अनला ओंख्रिखौ औवा मेवाइजोंबो सङो औवानि जा गोरलै गाजा ओंखारो बेजोंबो सङो ओ बेजों सङोब्ला जोङो गिबियावनो बेखौ एवनानै लाबाय एवना लानायनि उनाव जोङो बेयाव दैखौ होनांगौ ओ दैखौ होनायनि उनाव ओ जेब्ला बियो गोदौवो अब्ला जोङो बेयाव खारै एसे जाखिनि नांगौ खारैखौ बेखिनि खारैखौ होगोन ओमफाय संख्रिजो होगोन आरो नोंथाङा ओ हाइजें सामब्राम बानलु जा माइ मसला दङ बेखौबो बाहायजायो एबा होजायो आ बिदि बिनि जेब्ला गोदौना खारै संख्रि होयो अब्ला गोदौबाय थानाय समावनो जोङो अन गुन्दैखौ होग्रोनोबो हायो एबा जा नोंथाङा एवनानै दोनदोंमोन बेदर बेखौबो होग्रोनो हायो बेदरखौ गिबियावनो होग्रो होनायनि उनाव दसे सम गोदौनायनि उनाव जोङो जा अन गुन्दै देरनानै लाखिदोंमोन बेे जायो बे गुन्दैखौ होनानै ओ जेब्लासिम गथा जाया अब्लासिम जोङो बेखौ एरबाय थागोन आरो खारै संख्रि नायनानै जोङो जेब्ला खारै संख्रि नाङो खारै संख्रि नाङा गथा जायो अब्ला जोंना अनला खारिया मोनबाय आरो अनला खारियाव नोंथाङा जा खासिथारा दङ खाग्रायावबा एबा जों न'खरावबो गायनानै लायो बेखौबो होजायो आरो मोदोमनायनि थाखाय बिदिनो जोंनि जा अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो अ नोंथांमोननि जालाय अनला ओंख्रिखौ मारै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ अनला ओंख ओंख्रि संनो थाखायथ' जोंनो सिगाङावनो माइरंनि गोनांथि जायो। ओ दा माइरंखौ जोंहा ओ गावनि जखानि सायाव लायो नोङो ओंख्रिखौ बेसेबां बुरजा संनो बिनि सायाव लानायखौ नुनो मोनो आरो। दा बिदिनो जोंहा माइरंख खौ सिगाङावनो बिदिनो ओ बि गामला बा बायदिसिना जायखिजाया मोनसे आइजें लानानै बेयाव ओ बिदिनो दसे समनि थाखाय गायसोमनानै दोननाय जायो। ओमफ्राय बेखौ सोम एसे गुरै जाखांनायनि उनाव जोंहा बे माइरंखौ बोखाङो माइरंखौ बोखांना खेरखाफोराव माइरंखौ दै गसर होनो थाखाय बोखांना दोननाय जायो ओमफ्राय बे माइरं दै गसरखांनायनि उनाव ओ उवालाव देनाय जायो आरो उवालाव देयोब्ला जोंहा माइरं जेब्ला माइरंखौ अनला ओंख्रिनि थाखाय गुन्दै खालामना देयो बे समाव जोंहा हाइजें बा सामब्राम गुफुर बिदिखौ बे देनाय टाइमावनो होखानायखौ होखानाय जायो आरो। बिदिनो जेब्ला गुन्दै जायो ओ थौ उवाल-उवालाव देनानै लाखांनायनि उनाव गुन्दै जायोब्ला बेखौ ओ बोखांनानै गामलाफोराव बोखांनानै दोननाय जायो। ओ ओमफ्राय जोंहा अनला ओंख्रिखौ गोबां बायदिसिना रोखोमजों जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो ओ औवा मेवाइजों अमाजों, दाउजों ओ एम्फौ लाथा आरो गो खै बायदिसिना ओ बिलाहि फिसा आरो बिदिनो आलु आरो ओ बारसिगि बिबार, सेवालि बिबार गोबां खुमब्रा बायदिफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ जोंहा ओ दाउजों दाउजों जायोब्ला दाउ औवा मेवाइ बायदिजों जायोब्ला जोंहा सिगाङावनो दाउखौ ओ एवग्रोनानै लानाय जायो दाउखौ एवग्रोना लानानै उनाव दै दैखौ गोदौहोनो होग्रोयो आरो अनला ओंख्रिखौ बानायनोब्ला दाउजों संनोब्ला दैखौ गोदौहोग्रोनानै ओ बिदिनो जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला बेयाव ओ खारैखौ बेसेबां गावनो नांगौ बिबांनिखौ होनाय जायो ओ खारैखौ होखांनायनि उनाव बिदिनो जि नांगौ बायदिसिना फाललौ मस्ला जि होनो गोसो गावनि सायाव बेखौ होनाय जायो आरो। ओ दा जोंहा ओ बो माबा मायो अनलानि थाखाय ओ अन गुन्दै देना लानायखौ उम सोरबाबा बिदिनो गोरानैनो ओ गोरानैनो उरनायखौ नुनो मोनो आरो सोरखौबा दै गलायनानै उरनाय जायो आरो बिदिनो गावनि गोसो बायदि बिदिखौ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो संनायफोराबो ओ बिदि संनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो अनला ओंख्रिखौ मोजाङै गोदौ होयो अन गुन्दै हरखांनायनि उनाव गोबां मोजाङै गोदौखांनायनि उनाव बिदिनो गोजां बोथोरनि टाइमावथ' दुन्दिया मोनो, गोबां सोरबाबा दुन्दियाफोर होयो मोननोसै टाइमाव आरो ओ बिदिनो गंगार मस्ला होनो बे खौथ' मोनबायानो थानाय जायो गंगार मस्ला बेखौबो ओ होनाय जायो आरो दा
उम।
अनला ओंख्रियाथ' जोंनि ओ दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जोंहा अनला ओंख्रिखौ ओरै हाथासुनि हाबा हाथासुनिफोरावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ जोंहा जेब्ला हाबा हाथासुनियाव होयो अब्ला जोंहा ओ हिन्जाव गोदानखौ हिन्जाव गोदानखौ संहोनाय बा हिन्जाव गो दानखौ अनलाखौ देहोनानै देहोनानै हिन्जाव गोदानखौ संहोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो हिन्जाव गोदानखौ उम हालदै होआलासिनो ओ बे मा होनो औ अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो संहोनाय खौ नुनो मोनो आरो बे अनला ओंख्रिखौ आरो ओ ओ हाबा जेब्ला हाबा जोबनानै हाथासुनि खुरनाय जायो बे हाथासुनियाव ओ अनला ओंख्रिखौ होनाय जायो आरो।
ओ दा सबाय सबाय ओंख्रि बा सबायजों दाउ ओंख्रि बायदि ओ सबायफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि रोखोमै संनाय जायो माबायदि रोखोमाव जानायखौ नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
ज जोंनि ओनसोलाव सबाइ ओंख्रिखौ माबोरै संङो होनोब्ला गिबियावनो जोङो ओ बांसिनानो न'आवबो फोना लायो सबाइखौ एबा जोङो हाथाइ बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोयो। ओ जोङो सबाइ ओंख्रिखौ जाखिनि संगोन बेखिनिखौ गिबियावनो दसे समनि थाखाय सोंनानै लानाय जायो। सोमनानै मानो लानाय जायो जेनेब्ला। सबायनि जा ओ बिगुर थायो गोसोम गोसोम बेखौ खारहोनो थाखाय जोंहा दसे सम सोमनानै लानाय जायो। ओ बिदिनो दसे सम सोमनायनि उनाव बेखौ मोजाङै सुना लानायनि उनाव जोङो ओ सुना लानायनि उनाव जोङो सबाइखौ जोङो साम'जोंबो जाजायो एबा दाउ बेदरजोंबो, अमा बेदरजोंबो जाजायो, ओ दा साम'जों सबायजों जायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो साम'खौ ओ जाखिनि जागोन बेनि गिबि सानखालि जोङो साम'खौ ह-हरसे सोमनानै लाखिनांगौ। मानोना साम'आव जोबोद। मैला थायो नालाय। बेनि थाखायनो सानसे सिगां जोङो। साम'खौ सोमना लाखिग्रोनांगौ। ओ बेनि अखानायै जा सानखालि जागोन बेखालि जोङो साम'खौ ओ जा खान्थायाव सोमना दोनोबा जेरावनो सोमना दोना मानो बेनिफ्राय बोखांनानै जोङो जोंहा जा मना थायो नालाय। बाजाराव थांनाय मना बे मनायाव साम'खौ सोयो, सोनानै जोङो मोजाङै हुख्न'नानै ओ बिनि बिजानुवा खारनाय रखम हुख्न'यो। बिनि खेबसे सुखांनानै हुखांनानै सुखांनायनि उनाव जोङो बिनि साम'नि जा धाखोन थायो नालाय। बे धाखोनखौ आ- रो बिनि ओ जंफारखौ जोङो गिबियावनो दानना लाग्रोयो, बेखौ दानना लाखांनायनि उनाव जोङो ओ आरो खेबसे मोजाङै बिनि मैलाया खारनाय बायदि आरो खेबसे मोजाङै सुफिनना लाबाय। बिनि उनाव साम'खौ। बिदि मोजाङै सुना लानायनि उनाव जोङो ओ सबाइ ओंख्रिखौ संनायनि सिगाङावनो जोङो साम'खौ मोजाङै एवफ्रामना लानांगौ एवखांनानै बोखांना दोननायनि उनाव जोङो ओ सबाइ जा सबाइ जों सुनानै दोनदोंमोन। सबाइ जों दैजों गिबियावनो होनानै। इ नोंगौ। ओ बिदिक जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो खारै संख्रि होनांगौ खारै संख्राय होनायनि उनाव ओ सबाया मोजाङै रुइनाय रुइनायसिम जोङो मोजाङै गोदौ होनांगौ ओ बिदि गोदौनाय समावनो खारै संख्रिया मोजाङै नांदोंना। नाङा बेफोरखौ नायनांगौ। बेनि उनाव जोङो साम'खौ। होनाय जायो साम'नखौ मोजजाय आ रुइनो थाखाय जों गोबाव समावलासे जोङो गोदौ होनाय जायो। जेब्लासिम मोजाङै रुइया अब्लासिम जोङो गोदौहोबाय थायो बिनि उनावनो। जेनबा ओ माइ मसला बाहाजायो बानलु -सामब्राम ओ बानलु बिदिनो जाब्रां बिदि होन जायो आरो। बिदिबो नङा मोजां गावनि। ओ जेनेबा। ओं सबाय बिमा बिदिनोस संदे आरो नोंथां।
अ बिदिब्ला ओ दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?
उम उम।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
उम उम उम उमहो उम। उम